आङो मोनसे आयदा सावरायनो सानदों बे आयदाया जाहैबाय ओ साखोन सिखोन लाखिनाय देहाखौ बा मोजां देहा लाखिनाय
बेनि बागै बुंनो सानो आङो दा मोजां देहा एबा साखोन सिखोनखौ बोरै लाखिनो हायो बेनि बाग गै एसे फोरमाय सै आं साखोन सिखोन थानाय एबा मोजां देहा बेखौ लाखिनाया खालि गावनिल'द गावनिल' थाखाय नङा एबा गावनि साखाथि फाखाथि आरो थानाय जायगाफोरखौबो साखोन सिख खोन लाखिनो हांनांगोन लोगोसे देहाखौबो ओ साबफा लाखिनायजों लोगोसे गोसोखौबो मैला गैयै खालामनो हायोब्ला साबसिन जायो आरो जोङो मा मोजां देहाखौ लाखिनांगौब्ला जोङो जेब्लायबो गाव गावनि देहाखौ सानफ्रामबो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन सानफ्रामबो मोजाङै दैदेननांगोन सानफ्रामबो जि जोमसखौ सुनानै गाननांगोन सामफ्रामबो आह गासैखौबो साखाथि फाखाथियाव थानाय जिनिसफोरखौबो जोङो साफा खालामनानै लाखिनांगोन न'आव थानाय मैला बेमा सोंथेनाय बा जायखिजाया माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ बा न'फोरखौ मैला जादोंब्ला बेफोरखौ फुबाय थानांगोन बेनि गेजेरजोंसो जोङो न'आ साखोन सिख खोनै थाबाय थागोन नङाब्ला बेवहाय मैला एबा गाज्रि बेसादफोरा नांथाबनानै थानानै बियो गाज्रि गाज्रि जिउसा एबा बेराम जाय ग्रा माखासे बारदेरग्रा बेरामफोरबो जाहोनो हागौ। दा मानसिफोरा मा खालामो बिसोरो सा सायावल' ओ मोजां जाफ्लानानै सिङावहाय लेथ्रा थायो थारमाने आंनि बुंनाया जाहैबाय मा ओ माखासे मानसिफोरा मोजां सि जोम गाननानै बा बायदिस सिना साफा साफा ड्रेसफोरखौल' गाननानै थानानै ओह ओरैनो गुबुनफोरनि सिगाङाव देखायफ्लायो नाथाय खायसे मानसिफोरा मा जायो ओ जायफोरा लेथ्रा थादों लेथ्रा बादि नुयो नाथाय बिसोरोबो ओ साखोन- सिखोन खालामनानै बा जिफोरखौ सुनानै गाननानै थायो नाथाय सोरबाया बेबायदि मोजां ड्रेस गानदोंब्लाबो बिसोरो दुगैयालोबा थानानै ओरैनो थाव बायदिसिना फुननानैल' गावखौ साफा दोन बिसिनि थाखाय बिसोरो ड्रेस गाननानै थायो नाथाय बेबादि खालामनायानो जाहैबाय गावखौ थगायनानै लानाय आरो बेनिखायनो जोङो सामफ्रामबो दुगैनांगोन सामफ्रामबो हादाय मानसिनांगोन सानफ्रामबो खर' लोबनानै जोङो खर'फोरखौ साफा खालामनानै लानांगोन हाथाय मानजिनानै हाथाइफोरखौ साफा खालामनानै लानांगोन दुगैनानै गासिबो बो देहाफोरखौ नों साफा खालामनानै लानांगोन आरो मोज जां सि जोमखौ सुनानै मोजां सि जोम गाननो रोंनांगोन जोङो नाथाय आसुखुरफोरखौबो बो जोङो सम समनि गेजेरावनो जोङो गोलाव जायोब्लानो थाब थाब हानानै लानांगोन।
बिनि अनगायैबो जोङो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोंङा आखुआ मोजां जानाय जानांगोन आरो जोंङो बासि एबा बायदिसिना मुवा बेसाद जानानै जो जोंनि देहाखौ गाज्रि खालामनो मोननाय नङा थारमाने जोंनि देहाखौ जोङो जेसेबांनो ओ साखोन सिखोन लाखिनो नाजादों जोंनि देहाख खौ जानायफोरावबो जोङो थाल लानांगोन जानायफोरनि गेजेरजोंसो जोङो मा खालामगोन ओ देहायाबो थिग थागोन जोङो बायदिसिना एसे एनै बेसेन खमावनो मोननाय जिरादफोर दखान सखानफ्राव मोननाय सावनाय गोबाव बासि थानाय थावफोदनि संनाय मेथाइ सेथाइफोरखौ जानानै बा अबा मस्ला मस्लिफोरखौ बारा जानानै जोङो देहाखौ गाव गा देहाखौ खालामनानै लानाय जायो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो जानायफोरखौबो थिग जानांगोन मोजां मैगं जानांगोन मोजां गोथां मैगंफोरखौ नागिर जानांगोन मुलि होयो मैगं एबा मेथाइ सेथाइफोरखौबाबो साव गोदान गोदान एबा बासिदोनै थावफोरजों सावनाय एवनायफोरखौसो जोङो जानो हायोब्ला साबसिन जायो बेबायदिनो जोङो जानायनि बेलायाव बुंनो था ङोब्ला माखासे मानसिफोरा बा माखासे जाय सायावबो लानानै थायो स रफोराव थानाय सुबुंफोरा बांसिन बेफोरबायाददि बासि थानाय थावफोरनिफ्राय बा थावफोरजों एवनाय बायदि मेथाइ सेथाइफोरखौ बिसोरो जानाया बांसिन जायो नाथाय गामिफोराव थानाय एबा हाजोफोराव थानाय सुबुंफोरा बांसिन मा खालामो बिसोरो गाव गावनि न'आवनो आबाद खालामनानै मैगं थाइगं बायदि फसलफोरखौ बेयावनो ओ थिखोनानै बिसोरो बिनिफ्रायनो संनानै जानाय बे बेफोरबायदिया देहायाव जेबो गाज्रि एफ होआ बिसोरो समनि गेजेरावनो बिसोरो सिखारो दुगैयो लोबो साखोन सिखोन थायो बिसोरो हाजों नांथाबनानै थायोब्लाबो बिसोरो गुबुन माखासे मैला हाद्रि हाला गारि मथरनिफ्राय ओंखारनायबा कलकारखानायानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबायदिखौ बिसोरो मोना बिसोरो सानफ्रामबो फुङाव सिखारनायनिफ्राय लानानै उन्दुनायसिम बांखौ बा सिखारफिनजासिमखौबो बिसोरो मोजां अक्सिजेन एबा बारफोरखौ लानानै गावसोरनि देहाफोरखौ मोजां खालामनानै लायो बा हाजो आरि थाग्राफोराबो बेबायदिनो ओ बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायगाफोराव थानानै गावसोरनि हां लानाय एबा अक्सि अक्जेनफोरखौ मोजां गुबुंले गैयै अक्सिजेनखौ लानानै बिसोरो देहाफोरखौ मोजां लाखियो दा बेनि अनगायैबो आरोबाव बुंनो हायो माखासे साखोन सिखोन लाखिनाय होननानै बुङोब्ला आरो गोसोनि मैला एबा मोजां गाज्रिखौबो जोङो बुंनो हायो गोसो मैला होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मा माखासे मानसिफोरा सायावल' सि साज्रां गावसिनि बायदिसिना आखुफोरखौ देखायफ्लानो सानो नाथाय बेफोरो आखुफोरा सानसे नङा सानसे बिदि ओंखारखागोन बेफोरखौ खौ जोङो मोनथिखायो आरो माखासे मानसिफोरा ओ सायावबो मोजां आरो सिङावबो गोसो मोजां बेफोरो मोजां आखु खल आखुनि बेयो गुन आरो दा जोङो बुंनो हायो ओ जेब्ला गावनि देहा एबा साखोन सिखोन लाखिया बेफोरो मा जायो ओ माखासे बेरामफोरावबो गोलैनांगौ जायो गाव गावनि उन्दुग्राखथाफ्रावनो सोरबा जुदै हादै गुंग्रा बायदिसिना गारनानै लायोब्लाफोर गाव गाव मैला एबा ओ अखमबा समावहाय गाज्रि बेरामाव गोलैनांगौ जायो जेनेबा सखसा बेराम बा माबा खिलुनाय बेराम बायदि बेरामफोरावहाय नाख्रेबनानै दोनजानाय बादि जानानै थानांगौ जानानै फैयो बिनि गेजेरजोंनो आं माखासे देहानि सायाव रायलायनायखौ फोजोननाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बे देहानि सायाव सोमोन्दै सोमोन्दै रायलायनायनि सोमोन्दै खोनानो मोननानै आंबो माखासे आयदानि सायाव आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि माखासे गोथाव गोथाव ओंख्रि संनायनि आयदानि सायाव आं सा नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों । बे आयदायानो ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ सबाय साम' अनला दाउ नारजै अमा बेदर बे बेफोर ओंख्रिखौ संनायाव माबायदि सङो बिनि ओ आयदाफो बेनि माखासे संनाय ओम आयदाफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव रायलायगोन बेनो जाहैबाय गिबियावनो आं लागोन नारजि ओंख्रि नारजिजों अमाजों नारजिजों अमाखौ माबोरै संनाय जायो ।नारजि जों अमाजों संनायनि थाखाय थाखाय एसे माखासे ओ गोनां गोनां बुस्थुफोरखौ जोङो सिगाङावनो ओ खाथियाव जगार खालामनानै लाखानांगोन । बेफोरनो जाहैबाय जोङो खारै खारैखौ जोङो गोनांसिन बे खारैआ नो जाहैबाय खारै नङाबानो जोङो नारजि अमा बेदरजों जाजाया बेनि थाखायनो जों गिबियाव हाय जोङो खारैखौ हाययो सरगोरनानै लाग्रोनांगौ बेख बे खारैया जाहैबाय जोङो ओ बेसर बेसरनि गुदा नङाबा थालिरनि बिगुर बेफोरखौ जों सावनानै हाय हाथफ्ला खौ ओ दैजों लगायनानै एसे गोरा खालामनानै फोराननाय जायो बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो माखासे गोदान बुस्थुआव सोनानै दोननो हायो मनाफ्राव सोनानै दोननो हायो नङाबा बयामफ्राव सोनानै दोननो हायो । बेखौनो जोङो दै होनानै बथलाव एबा गेलासाव जों सरगारनो हायो बेखौ सरगारनानै जों दिबआवनो लाग्रोखानांगौ सरगारनानै लाखांनायनि उनाव जोङो नारजै नारजैया जाहैबाय फाथोनिफ्राय जोङो मोनो बेखौ फाथो बिलाइखौ फोराननानै जों लायो बेखौ फाथो बिलाइ फोराननायनि उनाव जोङो गोरान जायगायाव सोनानै दोनो गोबाव समसिम जाय राननो थाखाय बेखौ‌ बोखांनानै जोङो बखनानै बोखांनानै एबा बखनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनगोर नांगौ से घन्टासो सोमनानै दोनां अ बेनि उनाव हाय जोङो नो नारजै बिलाइखौ हाय सारायाव दै होनानै रुग्रोनाय जायो । मानि थाखाय होनोबा जोङो नारजि बिलाइआ रानोबा गोरा जायो बेखौ जोङो रुइहोनो थाखाय रुग्रोनाय जायो रुगोर रुग्रोनाय समाव जोङो आदा खोस्लिसो जोङो खोस्लि खोस्लि आदा खोस्लिसो जोङो खारैखौ हरगोरनानै रुगोरनाय जायो । बिनि उनाव रुगोरखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदर अमा बेदरखो खौ जोङो मोजाङै सुुनानै लानानै खादायाव दोनखानांगौ बिनि उनावसो दोनखांनायनि उन उनाव जोङो सामब्राम बामब्लु बेफोरखौ ओ सामब्राम बाम्बु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ जोङो देनानै लागोर जोबखानांगौ थौसियाव देनानै लानांगौ बिनि उनाव जोङो नारजिया जेब्ला रुयो अब्ला जोङो नारजैयाव दै होबावनानै बेयाव अमा बेदरखौ मोजाङै दस्रा सारायाव एवनानै लानानै बेनि उनाव अमा बेदर खौ मोजाङै सामब्राम बाम्बु संख्रि नांनाय फोनांनानै बै नारजि गोदुंनायाव हायो हरनाय जायो । हरनायनि उनाव आरोबाव गोदौ ग्लाब होबावनानै गोदौ ग्लाब होखावनायनि उनाव जुदि खारैया एसे खम जादोंबा आन्दास खालामनानै नायनानै आरोबाव खारिखौ एसे हरबावनाय जायो बिनि नि उनाव ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै खोबहाबनानै दोननानै खोबहाबनानै दोननानै जोङो दसे उनाव संख्रै नङाबा दुन्दिया दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों होनो हायो बेनि उनाव होनानै जोङो संख्रैखौ मोजां साखिनानै बेनो जाहैबाय ओ अमाजों नारजिजों बयनिख्रुइबो गोथावसिन बर' हारिनि ओंख्रि आरो मोनसे ओंख्रिया जाहैबाय सबायजों सामजों सबायजों सामजों बुङोबा जों बयनिख्रुबो गोथाव ओ सबाय आरो साम' सबायखौ जोङो ओ उनग्लिनानै गिबियावनो लाग्रोखानांगौ सबाइखौ उनग्लिनानै लाखांनायनि उनाव जोङो साम'खौ हायो ओ दाननानै सानसे सिगां जोङो दैयाव एबा जाम्फैयाव लायनानै जोङो खननानै बाल्थिङाव खिगार होनांगौ सानसे दोननांगौ बेनि उनाव दा ननानै जोङो बिनि खिखौ गारगारजोबनानै दाननानै मोजाङै सुनानै लानांगौ सुनानै लाखांनानै जों रेडि खालामनानै जोङो स सबायाइखौ उननानै आरामसे उननानै ला नानै ओ सबायखौ रुग्रोनाय जायो ओ थौआव दै बुरजा होननानै रुग्रायनाय जायो बेनि उनाव रुग्रोखांनायनि उनाव जोङो आरामनो नो- जुदि ओ साम'खौ ओ साम'खौहायो मोजाङैहायनो एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो सबाया ओरै सबाया रुयो एबा जोङो सबायखौ साम' एवनायाव ह-हरो। उनाव गोबाव गोदाव गोदौ होनानै जोङो ओ माखासे मोदोमग्रा बुस्थु बेफोरखौ हरनो हायो बेफोरनो जाहैबाय जोंहा हाइजें बिलाइ दङ आरो गंगार दुन्दिया दङ बेफोरखौ जोङो मोदोमनायनि था खाय ओंख्रिया गोथावनिफ्राय आरो गोथावसिन जाबावनो थाखाय जोङो बेखौ हरनाय जायो आरोबाव बिनि उनाव जोङो दङ जोंहा ओ अनलाजों दाउजों। गिबियावनो अनलाजों दाउजोंबा जोङो मा खालामग्रोनांगौ गिबियाव मान माइरंखौहायो सोमग्रोनानै लाग्रोनांगौ माइरं सोमखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ ओ आधा घन्टासो जों सोमना दोनग्रोनांगोन माइरंआ रुयोबा जों बेखौ आरामनो उवालआव जोङो सौनानै ला ग्रोनानै गुन्दै खालामग्रोनांगौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे दाबो आराम दोननानै दाउखौ जोङो आराम गोदानानै लाग्रोखानांगौ गोदानानै सुनानै लानानै बिनि बेयाव जा जा बुस्तुफोर हरनांगौ जेरैहाय जोङो सामब्राम सामब्राम गु फुर सामब्राम गोजा हाइजें ओ बानलु बेफोरखौ आरामनो हानानै दाउजों दा दाउखौ सेरनानै बेफोरखौ हरनानै गोथावनो ओ संख्रि बानलु नांजासे होनानै एवग्रोनानै लाखानांगौ बेखौ एवखांनायनि उनाव दाउआ जुदि मोजाङै एवबायमोन एवनानै जाबायब्ला बेखौ दै होनानै दसे सम खोबहाबनानै दोननानै गोदौहोनानै गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो बै अन गुन्दै एबा अन माइरंजों देनाय गुन्दैखौ जोङो मोजां मोनसे जायगायाव दोननायखौ लाबोनानै गोदौनाय जायगायाव जोङो सिप्रुयै सिप्रुयै हर हरनांगौ जुदि सिफ्रुनानै हराबा बेयो गथा गथा थायोब्ला बेवहायो जानायाव गोथाव मोनजाया। बिनि उनाव जोङो गो-गोदौ होखांनानै संख्रि बानलु साखिनानै आरामनो बेयावबो जोङो मोदोमनाय बुस्थु हरफानो हायो जेरैहाय गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों हरनो हायो आरो